हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ खोनादों।
खोनादोंना? अ अब्ला जोङो अम हानि सायाव द ए रायज्लायनो हागोनना?
हेलौ खोनायाखै नामा? औ दे बुं।
औ जोङो अब्ला हानि सायाव दसे रायज्लायनो हागोनना?
औ हागोन।
ओ अब्ला आङो रायज्लायनो बे हानि आयदानि सायाव फंनैसो सिलिमना लाग्रोनि हाया जाबाय बेनिफ्रायनो रायजो जादों
औ नंगौ।
न बुं बुहुमाव दासो जोङो बे बुहुमावनो जोंनि जानाय आदार खौ मोननो हायो हानि गेजेरजोंनो आरो हायावनो जोङो मोननो हायो बिफां लाइफांखौ मोननो नो हायो जिब जिबिफोरखौ जोङो मोननो हायो जोङो हायावनो जोङो जोंनिया जानाय आदारखौ जोङो ओ बानायनानै लानो हायो। जोंनि बे बुहुमाव हा-हायाव थानाय सुबुंफोरनि मादाव जोंनि ओ हादोरफोरा जाबाय सेजौ गुजिबा होननानै जोङो मोनथिनो मोनो ओ बिनि मादावनो जोंनि भारत हादराबो मोनसे बे हायावनो गासैबो ओ सुबुं माहारिफोरानो गसंनानै दङ। बे हायावनो जोङो गोबां खनि सम्पदफोरखौ मोननो हायो। जेरै थाव मोननो हायो अन्थाय मोननो हायो, खैला मोननो हायो, स'ना मोन मोननो हायो बिदिनो जोङो गोबां बेसे बेसेन गोसा मुवाफोरखौ जोङो मोननो हायो हायावनो।
ओ आंबो हानि बिखय बुंनो सानो मानो होनोब्ला जोङो बे हा हायावनो जोङो थादों गोबां बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा ओ न बां लुनानै थादों बे हायावनो आरो जायफ्रा हा गो ओ जाय ओ फोरहा हा गैया, हा गैजायिफोरा बेबायदि बिदिनो लामा-सामा उन्दुनानै थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदि हा गैजायैफोरखौ माने गुबुननि न'खरफोराव थांनानै बेबायदि जिउ खुंनायफोरखौ नुदों। आरो गोबां मानसिफोरा आबादारि मावनानै हायावनो गोबां बेबायदिनो मैगं- थाइगं गायनानै जि जोंहा बोसोराव दैज्लां आरो जि गोजां बोथोर बे मोननै बोथोरावबो गोबां मानसिफ्रा गोबां आदार बेबायदि गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बा बेबायदि गावनि नखरफोरखौ सुफुंलांनो थाखाय गोबां बेबायदिनो आबादारिफोरा आबाद ओ खामानि मावनानै गावनि जिउफोरखौ खुंलांगासिनो गावनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंगासिनो। हाया जोंनि नि थाखाय बहुत बहत ओ माने मोजां आरो जोंनि थाखै ओ जों हा गैयामोनब्ला जों बहा थागौमोन? हागै जोंहा नखराव सोरहाबाफोर हा गैयाब्लानो जोङो गुबुनजों होखारजायो। नासय जायो नङा होनब्ला? दानि जुगाव गासैहाबो हा थायो आरो जोंहा हाया गोबां बेसेन गोसाबो जानानै थांगासिनो। ओ बे संसाराव बा बे बुहुमाव गोबां मानसिफोरा बेसे बेसेन गोसाब्लाबो बायनानै लानांगौ जादों मानोना गोबां बेबायदिनो जोंहा हा गैयाब्ला जों गुबुनजों नासयजायो। नो मिनि जायो। हाया जोंनि थाखाय ओ इम्परटेन्ट बिकस ओ जों ओ जि हा गैयाब्ला जोंनि गांनाय उखैनायखौ जोङो माबोरै सुफुंनो जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो हानियाव गायै-मायै जोङो मोननो हायो आरो जे जोङो हां लायो बे गासैखौबो जोङो बे हायाव गायनाय बि बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो मोननो हायो त बेखायनो हाया जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो मानसिनि जिउ थांना थानायाव हाया जोंनि थाखाय माने बिराद गोनांथि। आरो सरासनस्रायै जेरै जोंनि जि जोङो जायो ओंख्रिफोर संनानै जि जोंनो जानाय थावफोरखौ नांगौ जायो बेफोरखौबोथ जोङो बेसरफोरखौ हायावनो गायनानै फोनानैसो जोङो बेबायदि मोननो हायो। गोबां जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ खौनो जोङो हायाव गायनानै मोनो। आरो जों गासैखौबो हानिफ्रायनो मोननाय जायो जेरै ओ जोङो माखासे थावफोरखौबो सिङाव ओ सिंनिफ्रायनो जोङो बख'नाय जायो। आरो हाया जोंहा मोनसेल' रोखोमनि फिथाइया बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि थायो। आरो कालारफोरखो लानानैबो जोङो हाया बायदि रोखोमनि कालार थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङा हानि फोर मायबा बुंनो सानबावो ना?
औ बुंनो हागोन नोंथां ओ जोङो हाजोंनो सोमोन्दो गोनां जिहेथु जोंनि देहायाबो हाजोंनो दाजानाय। दाजानाय होननानै जोङो मिथि थिनो मोनो जेब्ला जोङो ओ थैनानै थाङो अब्ला जोंनि देहाया हाजोंनो गोरोबलांफायो। हाया सबुं सुबुंनि थांना थानायनि मोनसे राहाबो बुंनो हायो जोङो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि हाया गोबां रोखोमनि थायो नोंगौ नोंथां होननाया सैथो हाया गोबां रोख खोमनिबो थायो आरो गोबां गाबनिबो थायो। माखासे जायगा लानानै हानि गाबफोरा गुबुन गुबुन जायो जेरै जोङो बिदिन्थि महराव लानो हायो जोंनि हाया एसे गोसोम सोमब्रोम बा गोसोम सोम सोमब्रोम बा गुफुर बेबायदि जायो नाथाय बेंगालर बेफोरबायदिनि जोंनि खाथिनि जायगा बेखौनो जों हमनानै लायोबा बिसोरनि हाया बा आफ्रिकाफोरनि हाया जोंना गोजा इथा खाालारनि बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिब्दिनो जायगा लायै लायै हानि गाब फोरा जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो मोननो हायो।
नोंगौ।
औ नोंगौ ओ हाजोंनो जोङो जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों हाजोंनो जोङो न' लुनायबो जोङो नुनो मोनो हाखौ जोङो गाग्लिनानै बेखौ बेरा होनानै जोङो न'फोराव लिरनानै बेखौ बेयाव थानायखौ जों नुनो मोनो। हानि न'फोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां बुस्तु होननानै जोङो मोनथिनो मोनदोंमोन नाथाय जुग सोलायनाय लोगो लोगोनो आथिखालाव हानि न'खौ लुवालासिनो इथाफोरजों जोङो लुनायखौ नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ।
औ हायावनो जोङो गोबां जिब जिबिफोरखौ मोननो हायो हायावनो माखासे जिब जिबिफोरा न' लुनानै थायो एबा हानि सिङावनो थायो जेरै हा सिङाव जों गोबां मुवाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो हानि सायाव थाग्रा जेरै मानसि दोमसि जिब जिबि दंफां लाइफां आरो माखासे जिबिफोरबो दङ जाय हा सिङावनो जिउ खुङो जेरै खांख्राइ खांख्राइ साम' मोस्रोम खानस्रि बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो माखासे गुदि ओरैबायदि दङ जाय हाखौ जानानैनो आरो हाखौनो खियो आरो बेसोर बिसोरनि गेजेरजों जोङो। जोङो जोंनि बुहुमाव मोननाय बिफां लाइफाङा जेब्ला बिलाइफोरा सिरिनानै थाङो बेफोरबो हाजो जोंनो गोरोबफालांनानै माखासे जोङो हासारफोरखौबो मोननो हायो आरो हाया ओरैबायदिबो दङ ज जाय जायगायाव जोंहा आबादा मोजां जायो आरो माखासे हायाव जोंना आबादा मोजां जाया रानलाङो। बेफोर हा बे बायदियानो ज आरो जोङो बांसिन न'नायाव बाहायनाय हां होनोब्ला जोङो हां माथाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो जाय नुनायाव बुद मोजां नुयो आरो ओ दैफोरजों उ गोरोबहोब्ला मोजाङैनो अरथेनानै बा मोजां महरखौ लानायखौ जों नुनो मोनो। जोंहा आरो हाखौ लानानैबो बर'फोरा फोथायनाय दंबावो औ औ दे बुं नोंथां। हेलौ।
जोंहाथ' दायोदि दैज्लांनि टाइम नङा होनब्ला ओ मानो ना दायो जोंहा दैज्लांनि टाइमाव गोबां मानसिफोरा बेबायदि माइ गायनो थाखाय गोबां हालेवगासिनो बिनि सिगांनो जों माखासे मानसिफोरा हालेव नै हाखु फुम होननानै खोथियाफोरखौ फोनानै लायो थ' दायो जोंहा बयहाबो गायनायनि सिजोन जायफ्रा हा हु दं बिसोरो दायो माइफोरखौ गायसिगोन दैज्लाङाव जानायनि बा नेक्स्ट बोसोराव जानायनि आबादफोरखौ बु थुमनो थाख खोयै गोबां मानसिफोरा दा आबाद मावगासिनो आरो लोगोसे गोबां मानसिफ्रानोब बेबायदि ओ दायो जि ओंख्रिफोरखौ ओंखारो जेरै मैथा दिंखा फल खुमब्रा लाव गोबां मानसिफोरानो दायो गायदों खुदों गोबां आबादफोरखौ बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ हायाव बेबायदि गायदों खुदों आरो लोगोसे गोबां बेबायदिनो मानसिफोरखौ नुनो मोनदों। जोंनि आंगो गामिफोराव बेबायदि गोबां मानसिफोरखौ माने पाक्का न'गैयिफोरखौ नुनो मोनदों गोबां बिदिनो औवा बेरा न'लुनानै हाजों लिरथेनानै थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो गोबां मानसि फोरानो बेबायदि न' बिलुनाथायि सोरबाया बेबायदि पक सोंनानै औवा थानाय खानानै बेबायदि हार एरथिनाय जोंनि बर' फिसा गोबां मानसिफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो लो लोगोसे जोंहा हा गैयाब ब्ला ओ जोंहा आबाद मावनो थाखाय उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बेबायदि मोननो हानाय नङा आरो थ' जोंया हा थानायखायनो जोङो गोबां हेफाजाब खौ मोनो जोंहा हा थानायखायनो जोङो न'आव आलो गोजोनै बेबायदि संसारफो खौ जानो हादों त' जोंहा दिनैनि टपिकआ बेसेनो नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो लोंनायबो हाबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ दे।